हेल औ खोनादों दे ओं।
मा खालामगासिनो दं?
दं ओरैनो।
ओम मोजांबा
औ मोजां।
बोथोरालाय मोजांना दा मोजां जादों ना
औ मोजांथ'
नोंथांखौ कल खालामनानै जानो जाया नोंथां नोंथांजों बैसागोनि बागै एसे सावरायजागौमोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे
बैसागु बुंब्लाथ' जों बर' सुबुं माहारिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय नुगासिनो दङ नङा होनबा
औ नोंथां
बेबायदिनो बैसागो बुंब्ला जेरै जोंनि ओनसोलावबो बयखोबो बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गथ गथाइ गासैबो बैसागो मोसानायखौ नुनो मोनगासिनो दं।
औ औ
बेबायदि बिदिनो बैसागु बुंब्लाथ बैसागुखौ मोननै बुंनाय जायो नङा होमबा जेरै मोसौ बैसागो मानसि बैसागो बेबायदिनो मोसौ बैसागो बुंब्लाथ जेरै मोसौ थुखैनो थाखाय सैथो दानखालि जोबथा सानखालि ओरै हालदै खात्रि दिगलि टि बिलाइ जें बिदि लानानै आरो हांगार हांगार हरनानै बिदि थाव गुबै फोननानै जाथि थाव बेबायदिनो फख्रि बा दैमायाव थुखैनो लांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ।
औ नोंथां
बेबायदिनो बे लाव माबा फानेलााव हालदै दिग्लिथि बिलाइजों बेबायदिनो मेथाइ खनै खनै मोसौ थुखैनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनगासिनो दं आरो। बेबायदि मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बिदिनो बे मोसौ थुखैनाय समावथ मेथाइबो खननाय जायो नङा होमबा नोंथां? लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदिनो मेथाइखौ जोंनि ओनसोलाव खननायखौ नुयो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बै सानखालि मोसौखौ थुखैखांनानै फोथा फोथा थुनायखौ नुनो मोनो जेरै गोसोम गोसोम फोथा थुनो मोनो बेबायदिनो मोसौखौ बै सानखालि हगारना होयो। आरो बेबायदिनो बे मोसौ थुखैखांना फैनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनसायनाय जेरै मैगं दिंखिया मानिमुनि खिफि बेन्दों बायदिसिना बेबायदि बायदिसिना हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ जोंखो एवना जाफैनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
बे बेबाय बे बायदि नि नोंथांनि ओनसोलथिं माबायदि बैसागु खुंनाय जायो नोंथाङा बेबायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो नोंथांमोननि बायदिनो बैसागु फोरबोखौ जोबोर गाजा गोमजायैनो फालियो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालियो मोनसेखौ जाबाय मोासौ बैसागु आरो मोनसेखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ
औ मोसौ बैसागुखौ सैथो दाननि जोबथा खालार बे जोबथा खालार फालि फालियो जोंनि ओनसोलावबो बे सैथो दाननि जोबथा खालार राव मोसौखौ थुखैयो आरो जोंनि ओनसोलाव बो ओमफाय मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोनांथि जानाय मिथिंगानि मुवा जेरै लाव फान्थाव हालदै थाराय दिग्लिलिटि बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोयो जोंनि ओनसोलाव सानसे आगोलावनो। बेनिफ्राय बेखौ सैथो दाननि जोबथा खालार बेखौ बे खालि फुङावनो सिखारनानै जोंनि ओनसोलावहाय बे बुथुमना दोनखानाय मैगं बेफोरखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै हानानै लाग्रोयो बेनिफ्राय माला सुना लायो नोंथां।
औ बिनिफ्राय साराय एबा दो बेफोरनि हांगारखौ हख'नानै जोंनि ओनसोलाव थाव गुबैजों लोगोसे गलायनानै लायो बेनिफ्राय औवा हा उम जों बे गलायनानै लानाय हांगार खौ मोसौनि मोदोमाव फोन्नानै होनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोंनि ओन सोलाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय लांनाय जायो बे थुखैनो लांनायाव जोंनि ओनसोलाव ओ हाखर एबा दैमा बेफोराव लाङो आरो नोंथां।
उम।
बे थुखैनो लांनायाव जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ लावथिजों बुनो मोना बै दिनखालि।
नोंगौ।
खाराय एबा दिग्लिलिटि बेजों बुनो नांगौ आरो जोंनि ओनसोलाव।
नोंगौ।
औ नोंथां। बेनिफ्राय मोसौ थुखैनो थाखाय बे हानानै लाखानाय मैगं फोरखौबो लांफानाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बे मोसौ थुखैनायाव मेथाइ खन्नानै मोसौखौ थुख खैयो आरो।
नोंगौ।
बेफोरबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै बै दिनखालि हगारनाय जाया जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ थुखैखांनानै हआर हगारनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। बिदिनख खालि मोसौखौ दुरुंजों खानाय जाया मोनाबिलि समाव आरो मोसौनि मुङैनो एसे बावथाय होनानै मोसौनि मुङाव गोदान फागा बावफानाय जायो बे बावनाय फागाजोंनो बे दिनखालि गोदान फागाजों मोसौखौ खानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बे मोसौ बैसागुखौ फालियो लोगोसे मानसि बैसागुखौ बैसागोनि से खालार बे से से खालारनिफ्राय फालिनाय जायो। बे से खालारखालि जोंनि ओनसोलाव गिदिरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बेफोरबायदि हाबाफारिया सोलियो जोंनिआव बैसागुखौ नै खालारनिफ्राय मोसानो बा मागिनो रंजानो ओंखारनाय जायो आरो। गासै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो लायो बे हाबाफारियाव आरो गामि गामि न' न' मोसाहैनाय जायो आरो रंजाहैनाय जायो। बे रंजाहैनायाव जोंनि ओनसोलाव खाम सिफुं थरखा बेफोरबायदि लानो मेथाइ खननानै रंजाहैनाय जायो। बे रंजानायाव जोंनि ओनसोलाव हिनजावफ्रा दख'ना गोमो बिदन आरो फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा लोगोसे जान्जियाव आर'नाइ गोथां बेफोरबायदि खानानै ज' ज'यैनो रंजायो लोगोसे हौवाफोराबो गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि गाननानै गासैबो जयैनो रंजायो आरो बेनिफ्राय औ बे मोसानो बा रंजानो मागिनो थांनायाव न'खरनि बिगोमाया जोंनो माइरं फैसा बेफोरबायदि हरफायो बे हरनाय ब जोंनि ओनसोलाव बैसागुनि सानथि फालियो नालाय जोंनि ओनसोलाव बेनि उनाव औ। बेखौ जोंनि ओनसोलाव खाबा बैसागो बि बेफोरबायदिनो खननाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' बेफोरबायदिनो मोसायै जानांगौ।
नोंंगौ जोंनियावबो बिदिनो मोसायो। बेबायदिनो बयबो गथ' गथाय बयबो बोराय बुरै बयबो गामियाव ज' लोगो नायनानै खाम सिफुं जथा सेरजा बेबायदि लानानै गामि गामि मोसायो। बेबायदि मोसानो थांनाय समाव न'खरनि बिगोमाया जा हरो जा गोसो बेबायदिनो फैसा बा माइरं बेबायदि बिगोमाया हरो बेखौ बयबो बे खौ बयबो सात दिननि सातदिन फालिनाय जायो। बैसागो होनब्लाथ' जोंनियावबो बेबायदिनो साथदिननि उनाव बयबो जमा ज' जालायनानै खेबसे रंजा बाजानो सावरि बादारि जानाय खौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो
औ औ।
नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि जानाय दंबा
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जानाय जायो लोगोसे मोसौ बैसागु बे खालिबो जोंनि ओनसोलाव गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा जेरै दिंखिया खुंखा बेफोरबायदि खौ जौसे जेद दा खांनानै बा नागिरनानै जोंनि ओनसोलाव बेखौ जानाय जायो आरो।
बेफोरखौ मा खालामना जायो? एवना जायोना ना? रुना जायोना? ना मेना जायो?
औ नोंथां बेफोरखौ जोंनि ओनस सोलाव एवनानैनो जायो। गिबियावनो बे बुथुमना लानाय मुवाखौ जोंङो बासिग्रोनानै लाबाय। बा हानानै लाबाय। बेनिफ्राय बे खौ जोंनि ओनसोलाव सुनानै बेखौ एवनानै जानाय जायो आरो।
नंगौ।
बेखौ मैगं गोजाबो एवनानै जानाय जायो। लोगोसे बेयाव बेदरफोर जेरै दाउ, अमा बेफोरबायदि बेदरफोरखौबो होफानानै जानायबो जायो आरो जोंनि ओनसोलाव।
नंगौ।
औ नोंथां।
नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंबावगोन नामा?
औ नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावबोथ' बेफोरबायदि जानाय जायोना?
नंगौ जायो बिदिनो।
औ। दे अब्ला नोंथां। जोंनि सावरायनायाबो समा ओं दे